हेल'
ओं
खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना हेल'
खोनादों खोनादो नोंथां
हा
खोनायखै नामा?
औ आं दा आं नोंथांनिखौ खोनादों नोंथा आंनिखौ खोनादों ना?
खोनादों खोनादों
आंनियाव इनकामिं कल देखाबाय थादों टाइम मा रिसिभ जानाय देखायाखै
अ देखायगोन बि ग्लिस जादों
दा जोङो टपिकआव हाबनोसै ना नोंथां?
औ दे दे आतसा औ टपिक मोनसे लाना रायज्लायनोसै
औ
औ
दा जोङो दावबायनायनि सायाव सावरायनो नामा?
गाननाय जोमनायनि साव सवरायसै खोमा? गोरलै जानायनि औ दे नोंथाङा जागाय जेनदो
औ जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव जों सावरायनोसै नङा होमबा?
औ औ
औ जों जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गासै बर' सुबुं माहारियानो सिनायखायो मिथिखायो
सिनायखायो औ होमबाबो बुंना हो फोरमायबा मोजां जागोन नामा नों
नोंगौ। जेरै जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो आइजो माहारिया दखना गानबोदों आरो ओ हौवा मा-माहारिफोरा गामस सा गानबोदों नङा होमबा? औ दा जोङो मुगाजों लोगोसे जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायफ्रा एसे सोलायनायखौ नुबोनो हमबाय आरो नंगौना नोंथां? औ जेरै
नुनो मोनो आरो हेलौ
जेरै नोंथांनिया एसे प्रब्लेम जादों नेट सुगाव।
दालाय खोनायाखै नामा?
औ दे। दा खोनाबाय औ खोनादों
औ दे
उम औ जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला गाहायै सिगाङाव जोङो जेरै ओ आइजो माहारिफ्रा जोङो द-ग-गस्ला गानामोनना दखना आनथाल गानोमोन हौवाफोरा हौवा मानसि फोरा खरआव फावरिखायोमोन आरो गस्ला गाना लासे गामसाल गानोमोन
औ नांगौ औ औ नंगौ
औ नाथायबा दा समजों लोगोसे मुगाजों लोगोसे दोरोङारि गाननाय जोमनायफ्रा एसे सो सोलायबाय औ जेरै दा औ
गस्ला गाननायखौ नुनो‌ मोनो
गानो ओमफ्राय आरो गस्लाजों लोगोसे से गुबुन गुबुन दिजाइननि जि जोम गाननायखौबो नुबाय दानि मुगानि मानसिफोरा ओ हौवा मानसिफोरा गामसानि जायगायाव लंपेन गाननायफोरखौबो नुबाय। हिनजाव मानसिफोराबो दखना गाननायनि गेजे दखना गान्नायनि जायगायाव लंपेन गस दारि गाननायखौ नुनो मोनबाय। बिबायदि जालांबाय आरो नाथायबा जोंनि। दोरोङारि गान्नाय जोमनो होननानै बुङोब्ला गाहायै दखना आरो गामसा फास्रायानो गोलैयो नङा होमबा?
औ नंगौ औ। थिग बेबायदिनो बर'फोरनि। दोरोङारि गाननाय जोमफाखौ नङा होमबा आर'नाइयाबो? मिथिया। आर'नाइखौ लानानै। थ बर'फोरनि गेजेराव गोबां फोथायनाय दंना?
गोबां फोथायनाय दं औ नंगौ बि सैथो।
आर'नाइयाव हाजो आगर थायो आरो गोदो गोदाय हमना ला। हौवाया औ
आवबा दावहायाव थाङोब्ला औ।
औ उम न'नि माने उम सुबुंफ्रा। सुबुंफोराना आइज
आइजोआ जागोन गावनि नि जाय आइजो बियो।
बेया माने रक्सा कवस महरै आर'नाइखौ हरसेयावनो दानानै दिहुननानै खारजानि अख खानानै।
औ औ बेहाय बे गोथौ खोथा हाब नानै दङ। जाय आर'नाइखौ बि। बि बिथांजो मोना बिथांमोनखौ गानहो हरदोंमोन ना? गानहो हरोमोन बै आर'नाइ। माने बिथांजो आइजोफोरा हरसेनि गेजेरावनो सोंनानै हरसेयावनो दाजोबोमोन आरो अब्लासो माने बे बिनि गुना थायो आरो जे बे जिया बे आर'नाइया बे बिफांखौ दावहाथिलियाव सक्र' मा होनो सक्रबान महरै बेखौ रोक्सा कबस महरै बेखौ रैखा खालामगोन होनना बिसोरहा माने फोथायनाय थायोमोन आरो
औ नोंथां औ बर'फोरनि गेजेराव बिदि फोथायना दंमोन आरोखि
औ
बेनि गेजेरावनो आरो औ बेहायनि गेजेरावनो आरो आगरफोराबो फैयो नङा होमबा जेरै दोरोङारि आगर माखासे दंमोन जियाव
औ हाजो आगर दं
हाजो आगर फारौ मेगन औ
दावस्रि आयथिं दं
से आथिं दं दिंखिया आगर बेफोरनो आरो
औ औ ओमफाय लोगोसे बेलेग आयदाखौबो सोफा देरजागोन खोमा नोंथां
मा होनदों नोंथाङा?
बेलेग आयदानि बे सायावबो लानानै एसे सावरायजागोन खोमा लोगोसे
नोंथाङा माबाफोर सावरायनो सानदों
बेरायनायनि सायावबो दंमोन ना जोंना आयदाया
औ दावबायनायनि सायाव दङ सावरायजागोन
से फोरमायलांदों नोंथां नोंथाङा माबायदि सानो
औ नंगौ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ'
जेनेबा दावबायनायनिफ्राय जों माखासे गियान सोलोंनानै लानो हायो हमनानै ला जों दावबायनाय महरै गुबुन हादराव बेरायनो थाङोबा बै जायगायाव थांनानै बे जायगानि थानाय जानाय लोंनाय हा रिमु, राव सोलोंनानै जों गियान आरजिनो हायो‌। लोगोसे जोंनि जोंनि हा हारिमुखौबो बै जायगायाव दिन्थिहैनो हायो। ओ जेरैबायदि जोंनि हा हारिमुयारि द्रेसखौ गाननानै हमना ला बे जायगायाव बेरायहैयोबा बै जायगानि सुबुंफोरा सोंगोन रायज्लायगोन अबिनि मा होनबा नों गावनि हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो आरो बे जायगानि सुबुंफोरनो। थिग बेबायदिनो बयजोंबो सिनायजाहोनो हायो आरो। बेरायनायनि गेजेरजोंबो गावनि हारि राव
औ राव हारिमु नोंगौ नोंगौ। बे सैथो इसा बेबायदिनो। आरो ओ दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोद गोनां होननानै बुंनांगोन। मानोना जों दावबायनायनि गेजेरजोंनो जों गावनि हारिमु गावनि आसार खान्थिखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो हायो लोगोसे गुबुननिखौबो जोङो लानानै फैनो हायो।
हायो नोंथां हायो।
औ औ आरो बै दावबायनाय समफोराव सोरखौबा गाज्रि आखु नुदोंब्ला बा सोरखौबा मोजां नु बहाबा माबा मोनसे मोजां नुदोंब्ला बे गाज्रिखौ गारनानै जों मोजांखौ लानो हायो बा गाज्रि खौ नुयोब्ला जों बेबायदि खालामबा जोंखौबो बिदि जा माने गोबां गियान मोनो आरो बे बाथ्राफोरखौ सायख'नानै
नोंथांना एसे गोदोलांगासिनो रायलायनाया
प्रब्लेम जादों नामा नोंथां
प्रब्लेम जायाखै नोंथांना रायलायनाया गोदोलांगासिनोमोन माने
अ
ओम माने रायलायदों रायलायदों गोजानाव थानो स स्पिकार होननानै हाया खोमा नोंथाआ आंबो हायाखै माथो
औ
दा मोजां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ
उम जोंना बेफोरनो आरोना आयदाया
औ
ओमफ्राय मोनसेया नखर स संसार ना मा दंमोनलाय
नखर औ नखर दंमोन नखर संसार माने नखर बेनो आरो नखर दं फोरबो दं
फोरबो दं औ गेव मा मा आयदाखौ लाना सावराय जागोन
नखरावथ जोङो नखर आरो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो बे मोननैखौ एखे रोखोमैनो
हागोन नोंथां हागोन औ
औ आरो बे फोरबो दोरों-दोरोंफोर फोरबो बेफोरथ जेरै जोंनि दोरोङारि फुजा पात फोरबोफोरा जाग गोन
औ बेनो गोबां बिदिनो जोबनो गैयै दं आरोना सावरायनो थांबा
सावरायनो थाङोबा औ नंगौ
औ गुबुन माने नायनो थाङोबा बु मोनसेया मोनसेजों नांजाबना थानाय बायदि नुहरो आरो। थब आयदाखौ नायोबा जो जोंनि सावरायनो गोनां आयदाखौ नायोबा
औ नोंगौ।
बेखौ सावरायबानो माने गासिबो हाबफादेरनाय बायदि बिदि जालाङोना नोंथां?
औ नाथायबा जोंना समा गोबां खम नालाय बेनिखायनो जों माने गुवारै सावरायनो हाया जाहैयो।
औ नोंथां समाबो जाबायमोन।
औ दे।
औ दे दे औ।